थांङा आंनि बुंनायरावखौ खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां
आं नोंथांङा मा खालामना दं दा
ओ ओरैनो लामा लामा बेरायलाबायदों दसे नोंथां
औ
नोंथांङालाय मा खालामबाय दङ?
आं दं न'आवनो जिरायनानै
औ आंनि खबराथ' मोजांङानो नोंथां।
औ ओ नोंथांजों आं माने एसे मोनसे आयदा लानानै फैदों आरोना सावरायनो होननानै। ओ जेरै जोंनि बर'नि नि दानाय लुनायनि बागै इसे सावरायनो होनना फैदोंमोन नोंथाङा इसे सावरायना होनो हागोन नामा? नोंथांङा आंनि बुंनाय रावखौ मोजाङै
खोनादो नो औ औ खोनादों।
औ
ओ फासावनो जोङो खुन्दुं जोंनो जि दानोब्ला जोंनो खुन्दुं नांग्रोगोन।
औ
जोंङो बे खुन्दुंखौ दखान बा हाथायनिफ्राय जोङो बायनानै लायो।
औ
ओ जोंनि ओनसोलाव हाथायावनो बांसिन ओ लायो आरो हाथायबा टाउनफोराव लायोबा इसे बांसि जिखिनि खुन्दुं नांगौ बेखौ नोङो टाउनावहाय मोनबोजोबो हाथायफोराव इसे खम मोननो थाङो आरो जोंनि ओनसोलाव।
उम
फासावनो जोङो बेखौ खुन्दुंखौ लायनानै बेखौ माइदि होयो।
औ
ओ खुन्दुंखौ जोङो माइदि होना लाग्रोनानै बिनि उनावहाय बे खुन्दुंखौ राननो थाखाय जोङो ओ दान्दायावहाय फोराननानै लाग्रोयो आरो
औ औ
बिनि उनावहाय जोङो खुन्दुंखौहाय ओ जि सोंनो थाखाय जोंङो मुस्रा सानानै लायो।
उम
बिनि उनावहाय जोङो साखांबा जेब्ला सागोन अब्ला जोंङो खुन्दुंखौहाय जोंङो जि सोंनाय जायो आरो
औ
ओ बिनि उनावहाय जोंङो जि सोंनायनि उनावहाय जोंङो बेख खौहाय जोंनि ओनसोलावथ ओ जोङो मानसि ओ आइजोफोरखौ सानै बा साथाम लानानै बेखौ बे ओ जि सोंनाय खौ जोङो मावफुंनाय जायो आरो
उम
ओ बिनि उनावहाय जोङो बेखौहाय जि ओ सोंखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ नो खनो।
औ
नो खोनखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ ओ थादाव बा इसानसालियावहाय जोङो बेखौ खानानै दानाय जायो आरो
औ
ओ गोबां रोखोमनि जोङो ओ जिखौ दानो हायो। जेरै जोंनि बरनि दखना होनो। ओ फालि। ओ बा ओ गामसा बेफोरखौ जोङो दानो हायो आरो
औ
नोंथांमोननिथिंहाय बोरै बोरै दायो नोंथाङा फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
औ
जेरै नो बिथाङा दा बावैसो बुंलांखाबाय नङा होनबा खुन्दुंखौ जोङो दखान एबा गलानिफ्राय लाबोयो बा ओंखामजों माइ होयो होननानै थिग बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो खालामो जेरै जों गलानिफ्राय बा दखाननि ओमफ्राय जों खुन्दुंखौ नांगौ खिनाखौ लाबोबाय लाबोनानै जों ओं खामखौ एसे गेफेयै संसै संनाय एसे गल गल खालामनानै जोङो एसे दै गुसुखौ होनानै माने सुगा होग्रोयो आरो ना ओंखामखौ जों जायखौ जों गेफे खालामना लादों। बेखौ सुगाहोनानै जोङो आरोबाव माने दै गुसुखौ होनानै माने जों बेखौ खुन्दुंखौ नाग्लियो एबा सिग्लियो आरोना मोजाङैनो। ओ जेनेबा माइदिया नां थों होननानै खुन्दुंआव। ओमफ्राय जों बे खौ दास्रिनानै दान्दायाव एसे सानदुंनांहां बा सायहानांहां जागायाव जोङो दोन्नाय जायो। आ जों सान्दुं गोरायाव दोनो ब्ला एसे माने ख्रां ख्रां ओंखामनि माइ दि होनाय नालाय एसे ख्रां ख्रां जायो नालाय बे ओंखायनो जों माने सान्दुं गोरायाव बारा दोनाय जायाबा बांसिनै होनाय थाङा आरो ना। एसे दोमै लुबाथाय जों होनो हा हायो जेरै नों सान्दुं गोसा दुङोबा एसे सान्दुं नांहांहांबा एसे साया नांहांहांआव दोनोबा एसे मोजां जायो आरो ना थुनो थाखायबो एसे दानो थाखायबो मोजां जायो। जेरै गोरा जायोब्ला जोङो थुननाय समाव माने एसे माने उसुबिदा जायो आरोना। ओंखामनि मायदिया माने नां हा थायोबा इसे गोरा जाबा माने नांथाबा जयो आरो ना खुन्दुङा। बिदिनो खायसेया माने हारसिंबो सोंनाय जायो जिखौ ओ खायसे आइजो आ लोगो बा सानै बा साथाम बेबादि लानानै सोंनायखौ जों नुनो मोनदों आरो जोंनि जायगायाव। बे बादिनो जोंथ' इसां ईसान सोंनो थाखायथ' जोंहा गनसा सामफेर बा रासो गान्दै बेफोरखौ नांगौ जायो आरोना बेबायदिनो खायफा खायफाया बे ओ खुन्दुंखौथ खायना लाखांबायानो रासोआव बेनिफ्राय जों गान्दैयाव बेखौ माने लगायनानै लानोसै लानानै जों बेखौ फानबाय आरोना मेरायबाय आरो गान्दैयाव खायफा खायफाया बारथिखाखसबो होनाय जायो खायफाया गनसाबो होनाय जायो आरो ना बेखौ जोङो थोरखांनानै बा थोरबाय थानाय समाव जिथोबो जायो नालाय जोंनि हिसान सोंनाया बेखौ जोङो जोंनि खानाय हनाय खानजुंजोंबो आरो औवानि हासिब फिसा बेबायदि बानायनायजोंबो जों हनायखौ जों नुनो मोनो आरो जाहा थे दानायाव बा रास जोआव बा थोरनाया माने उसुबिदा जाया होननानै बेखौ जोंथोर थांनायनि उनाव जोङो जि दानो थाखाय जोंनो मा होनो नोबो खननो गोनां जायो आरो ना नोनि नो खनोब्लासो जोङो दानायाव जोंनिया माने जायो आरो नो खखांनायनि उनाव जों हिसानसालियाव बा खाथि खालाव बेखौ जोङो सोनाय जायो सोनानै जों दानाय जायो आरोना खायफा खायफ फाया उम बिहवान फालिहोना बुङोबाथाय खायफा खायफाया आगरबो एरो खायफा खायफाया आगर एरा आरो दानि जुगावथ थ दा सोलिबाय थानाय ओ जेरै थानसालि फुजाफोराव गाना थाङो नङा होमबा हौवासाफोरा गामसा औ बेहाय माने जो जोङो आरोनायबो माने फार फाराव आरोनाय दानाय बा एबा गाननाय जों नुनो मोनगासिनो दङ जेरै जोङो खुन्दुंनि गाब खो जों मोन मिथिनाय आरो आबै आबौनिफ्राय मोनथि नाय ओ खुन्दुंनि गाबखौ जोङो जेरै गोजा गोसोम बाम गोथ थां बेफोरबायदि गाबखौ माने मोन थिनाया आबै आबौनिफ्राय मोनथिलाया जोङो जेरै खोनानाया ओ बायदिसिना फिथाइ ओ बिलाइ बेफोरखौ देग्लिनानै बा सिग्लिनानै माने बिदै ओंखारगोन नालाय रोसि ओंखारगोन नालाय बेखौ माने खुन्दुंफोरखौ सो सोमनानैबो जों गाब बानायनानै गोदोनि आबै आबौमोना माने दायो होननानै जों मोनथिनो मोन्दों आरो
औ
नोंथाङा नि जि दानायनि बागै बा जोंनो मा मा जिखौ जोंनि हाबा बा जोंनि थानसालि फुजायाव नांगौ जायो बेफोरखौ नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ जोंनि बरनि होनोब्ला जोंनो बर हारिमुनि होनोब्ला जोंनो दखना बिदन बा गोमो बेखौ जोङो गोनांसिन होननानै जोंनि ओनसोलाव मिथिनो मोननाय जायो आरो
औ
बिनि उनावहाय जोंनो हौवासाफोरनो जोंनो आफाफोरनि थाखाय जोंनो गामसा बेखौ गोनांथार
औ
जेरावहाय जोङो गामसाखौ ओम ओ गोथां गोथां गामसा आरो गोथां गाबनि गामसाखौ जोंनो गोनांथार होननानै मिथिनो मोननाय जायो
औ
ओ गोदोनि दिनाव आबै आबौआ बुंनाय बायदिब्ला गोदोनि दिनावहाय बेफोरबायदि ओ ओ मिसिङाव एबा एफोर हाथाय सेन्टाराव बायना मोननाय दखनाखौ गानामोन होननाय बायदि मोनो ओ आबै आबौआ जोंनि बिम ओ जोंनि आइ मोना ना मोननाय जायो आरो
औ
आथिखालावथ बेफोरखौ नुनोनो मोनला जेरै दा आथिखालावहाय ओ गोबां मिसिनजों दानो दानायबो नुनो मोनो गोबां दखनाखौनो मोननो थाङो गोदोनि दिनावहाय आखाइजोंनो दानानै आखाइजोंनो एरनानै बरनि दखनाखौ बेफोरबायदि समायना गानोमोन होननाय मिथिनो मोनो नाथाय आजिखालि बेफोर गोदोनि दखनाफोरखौ बारा नुनो मोनला आरो
औ औ
ओ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बेफोरबायदि बर' आइजोफोरा दखना बा इफोरबायदिनो फालि दानानै फाननायखौ नोंथाङा नुनो मोनो नामा
ओ बुंनो थाङोबाथ जोंनि जायगा बा ओनसोलाव जोबोद खमखौनो बुंजायो आरो ना बेबायदि आखाइजों दाना फाननाय जों जोबोद खम नुदोंबा खोनादों आरोना गलाफोराव बा दखानदारि बाजारफोराव थाङोबा ओ सिगां गोबां मिनथिनाय बादिबा आरोना गोदोबा सिगाङो बांसिन आखाइजों दानायखौनो गानोमोन होनना जों मिथिनो मोनो दाथ बुंनो थाङोबा बांसिनानो आखाइजों दानायखौ बा नुनो मोनबांला जेरै लांगा दखना बा द दखना हासुं दखना बेफोरखौ जोङो बांसिन मिसिन जों दानाय सो जों माने गानोम मोन मोनोबा नुनो मोनो आरो। मोनथिनाय बादि ब्ला गोदोनि बर' हाबायाव जेनेबा हिनजाव गोदानखौ दखना थावसि गाननायाव गोजा गाबनि बेफोरबायदि दखनाखौ माने गानथारनांगौ बा नांगौ होननानैबो जों मिथिनो मोनो जेरै जोंथ बेफोरखौ जों नुनो मोनाखै जों जेरै बिजाबाव बा ओ गोदोनि आबै आबौमोननि खुगानिफ्राय जों खोनानो मोन्दों आरो।
औ।
नोंथां जोंना समाबो जाबायमोन नाम मा?
औ औ नोंथां थारैनो।
औ। नोंथांनिफ्राय गोबां खोथ थाखौ मिथिना मोननानै जोबोद गोजोननाय थाबाय बा गोजोननाय मोनबाय।
औ औ आंबो थारैनो गोजोननाय मोन दों नोंथांनिफ्राय बेफोर खोथाखौ मिथिनानै।
औ।
दे औ औ नोंथां।